हेल' नोंथां औ नोंथां
औ औ नोंथां बुंलाय आं दङ दङ ओरैनो जे रायनानै नोंथाङालाय मा खालामदों?
ओइ दङ आंबो जिरायनानै।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय। दहायनो जाखांदो आंहा नोंथांङालाय? ए मा मा ओंख्रि जाखो दिनैलाय?
दिनै जोंनिया माबा आलु फाजा ओमफ्राय बे ओ दालि बाथोन।
दालि बाथोन?
औ
माबायदि जायो बे दालि बाथोनखौलाय? आं जाफेराखैनो दे नोंथां।
अ जाना नाय बिराद गोथाव जायो दालिखौ सोमनानै दोननांगो फार्स्टआवनो। दसे एखघनथासो सोम एखन थासो सोमना दोनबाय सोमनानै दालिया एसे रुइबाथाय आरामसे सुबाय सुनानै बि आ पियास बान लु फियासखौ माहोनो नोंसिना सामब्राम गोजा होनोनामा?
औ दे बुजियो दे।
अ बुजियो पियासखो पियास आरो सामब्राम ओमफ्राय जाब्रां बिनिफ्राय जाब्रांखौ गरनैसो होबानो जायो जा ब्रां होआबाबो जायो गोसो सो नोंनि जुदि जानो मोजां मोनबा होजायो ओमफ्राय ओं ओ बानलु पियास बेफोरखौ एवना लाबाय औ नावमान माने ओ मोननै ओ मोननै टाइपाव जाजायो आरो ना नोंङो जुदि गोथां गोथां गोजा सब बुस्थुखौनो गोथां जानो लुगैदोंबा नोंङो जेखौबो पियास बानलु बा ओ सामब्रामखौ एवालासिनोबो देनानै जानो हायो बिदिबो गोथाव जायो आरो जुदि जानो लुुबैदोंबा उम ओ एसे गोथाव ओ बिखो पियास बानलुफोरखौ एवना लानानै आरामसे नावमान एवफ्राम नांगो ना बांद्राय एवफ्रामजोबनांङा एवथाबजोबबाथाय गोथाव जाया ओरैनो एसे गोथांनि माबाखो खारहोनांगो ओमफ्राय एवखांनानै देबाय मोन मोननैखौवबो मिकस मोनथामखौवबो मिकस खालाम जोबनानै देनांगो। ओमफ्राय देनानै मोर मिस मिस देबानो सुनख्रि सुंख्रि होबाय ओमफ्राय लास्ट थाव एसे थाव ओ जुदि नोंस्रा बेसरनि थाव दोङोबा होजायो आरो ना लास्टाव मोदोमो आरो थाव गोथांनि मोदोमनाया एसे आलदा जायो माने बे गोथांङाव मिक्स जानानै माने माबायाव दालियाव मिकस जानानै मोनसे बेलेग ओ मा होनगोन एखो औ खोनायाखै?
औ खोनादों बुं
अ बे लास्टआव आरोना थाव एसे सारनानै मिक्स खालामना होबाथाय मोजां जायो।
मोदोमो आरो खोनादोंना खोनाया? खोनाद?
खोनादों नोथां
औ उम उम बिदिनो जायो आरो जों ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि जायो होमबालाय दालि जाफेराखै होनबा बाथोन?
खोनादो
हो हेलौ
हेलौ
औ
औ नोंथां
माबायदि जायो होनदों नोंथांमोना दालि बाथोनखौ ना बाथोनखोनो जाफेरा?
आंथ दालि बाथोनखौ आं जफेराखै आं ओंख्रिसो जानो मोनदो बाथ थोनजानो मोनाखै आं बेबायदि
अ आतचा आतचा
औ ओंख्रिखौ माने माला औ मालाबा ओंख्रि बा थावजों जायो जोङो ओमफ्राय मालाबा रोनानैबो बयल खालामना जायो बेफोर बिदिनो सोरबा एखनबा एखनबा खारैजोंबो जायो थावजोंनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आंथ बांसिन थाव जायो ओमफ्राय खायफा खायफा मानसिफोरानो खारैजोंबो जायो खारैजों जानाय नि मादाव जेनेबा दालिया जोबस्रा ज खारैजों जाखाया ना? सोरबा सोरबा जायो होनबाबो आं बेखौ खारैजों जानो मोजां मोना खारैजों जाग्रा जों ना जेरैहाय स्पेसिलि दङना थोर फेसेर दालि माबा बायदिसिना बेफोरबायदि होनो दालिफ्रा बेफोरखौ जों खार जों गायो आरो ओमफ्राय जोङो बे मोसुर दालि बेफोरखौहाय जोङो बुद दालि बेफोरखौहाय जों माबाया आरो ओ जेनेबा खारैजों जाया आरो थावजों जायो ओमफ्राय नै नोंथाङा जे होनबाय बे बाथोन बाथोनखौ आं जाफेराखै आरो
अ आतचा आतचा मालाबा जाना नायदो तेस्टि
औ जाना नायजागोन न मालाबा गोथाव जायोबा आरो जाना नायनांगोन औ
उम उम माने संनानै जानाय ओमफ्राय माने गोथाङै जानाया एसे हेल्डिसिन आरोना माने मोजां सिन मोनजायो भिटामिन उम
नायजागोनदां होनबा मालाबा जाना नायनोसै आं गाबोन समफोर जाना नायनोसै
औ औ नायजायो जाजायो जानानै नायनानै माबायदि मोनो माबायदि मोनो खि
दिनैथ' जाखांबायनो औ हागोन दे नोंथां दिनैथ' जा बाय नालाय
औ ओमफ्राय ओरैनो मा मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा
आंनाव फै नै दालियानोमोनोंथां ओ
आतचा
बेनिफ्राय मासाव थावजों सोमो आरो ओमफ्राय
अ अ आतसा न'आव न'आव ना ना नोङो बेलेगाव दंङ रुमाव दंङ
ए बायनासो लाबोनाय रुमावसो दं नालाय ओ
अ आदसा होमबाथ' नोंथाङानो संदों ना हारसिंनो
औ आंनो हारसिंनो संदों
संखो मास्रूमखौलाय
ए एवना जाबाय फासथा बेखौ जेनेबा एवना लाबोननि बायना लाबोबाय नालाय लाबोबाय बै गोरा गोरा बाहागखौ गोरबाय गोदोनि जायनिफ्राय खिलि ज बेखिनिया माने गोरा जाना थायो जायफ्राबो गारबाय ओमफ्राय फिसा फिसा जेर फोजोबबाय आंथ' सामब्राम बानलु होनानै संख्रि बायदिसिना होनाङो आरो एवनाय जिरायाबो मोनो
अ आतचा ओमफ्राय मा मा होनो एखो बे न'आव बानायनायसो दाना मासरुमा
औ हेन्दमेड औ न'आव बानायनाय माबायाव ओइ जिगाङाव सिगाबाव बानायनाया बे बेगहर लाबोनानै सिगाबाव बानायनाया
औ माने गाव हारसिङै ओंखारनाय नङा आरो ना
हारसिं ओंखारनाया नङा
माने नोंथाङा जाफेरना जाफेराखै गाव हारसिं खारनाया ओरैबाय ओरैबायदि गोथाव जायो जायो
माने औ गाव हारसिं ओंखारनाया बांसिन गोथावसिन होमबाबो बेबो एसेबां गोथाव नङा बियो हमा आरो औ
अ आं आंथ' बिहारसिं ओंखारनायखौसो बांसिन गोथाव मोनो
औ बे गोथावसिन जायो आरो मानो होनबा बेथ' आरो जेबो केमिकेल बायदिसिना थाखाय नालाय जेबो नांदेराबो बेवहाय दा ओरै बे जों बेगर लाबोना बायोना बेगर बायनानै जोङो बानायनानै जानाया बेयो जोंनि जेनेबा खायफा केमकेल फोरजोंसो बानायनाय जायो नालाय बेफोर बेगरा बेखौथ' आरो मासरुम मैथा आरो जोङो माबा मोनखाया नालाय बेबायदि जोलै मोन खाया नालाय दा बेफोरखौबो जोङो बानायनो नांगोन दा बानायनाया जोंनि गोबां बायदिसिना मुवा बेसादफोर बेफोरबायदि मिक्स खालामब्लासो बानायनाय जायो नालाय ओंखायनो एसे औ गावनो ओंखारनाय बे हायाव ओंखार हायाव बेरखांनाया ओरै मोजांसिन जायो आरो नोंथां जानो थाखाय गोथावसिन आरो
औ नोंसोर ओ नोंथांमोनहा मा माखौ जायो नोंथांमोनहा बे माबायाव ओंखारनाय जिगाबाव ओंखारनाय आंखौ जाफेरदोंना जाफेराखै
जिगाबाव ओंखारनायानो गोथावसि नोंथां जिगाबाव ओंखारनायखौ जायो बेनिफ्राय एखनबा बे गब'राव बेरलाबायनाय
औ औ औ गबरावबो बेेरो औ
औ बेखौ माने मैथाफोर बायदिसिना औ बे गबराव बेरनायखौ जेनेबा मैथाफोर बायदिसिना होनानै एसे गोखै खालामना जाबा मोजां आरो एवना जानायनिख्रुइ माने एवना जायो। मोनो एवना जायोबा ओमफ्राय बे थाफोर बायदिना होननानै बिदि जायोब्लाथाय बेखौ माने गोथाव जायो आरो बेबो बेनिफ्राय बे बिफांफोराव बेरनाय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा थाइजौ बिफाङाव बेरनाय थायजौ खान्थाल जायखिजाया बि फाङाव बेरनायानो जेनेबा मोजां आरो जानो ओमफ्राय मोजांबाबो फेनना औ माने गोरलै गोरलैयावनो जायाबा एसे रायोबाथाय बेयो गोरा जायो नालाय
औ ओंखायथ' औ
औ औ अरग्लिनो हाया हाया मोनलाय लायो ना
औ ओम ओमफाय नों थाङा ओ मिथियो नामा मा माबायदि माबायदिया जेनेबा जाजाग्रा मा बायदिया जाजाग्रा जाजायि थायोना माबाया जेनेबा मासरुमा थ' मा होनो इखौ मैखोमाथ' जेनेबा जाजाग्राबो थायो। थायो जाजा खायसे बिस गोनांबो थायोना मा बायदियाव नायनानै सिनाय हायो नोंथाङा सिना हायो नामा
सिं बाहागोआव नायोबा जों सिं बागोआव गोसोम सिं बागोआव गोजा बे बायदि थायोना बे गोसोम थानाय गोजा थानाय बेफोरबायदि गोजानाङा आरो बेयो माने बेसे गोनां जायो दा बे नोङो ओ आरो बेखौबो जुदि नोङो नोंथाङा जुदि गुफुरावबो खायखाया बिस गोनां थायोना बेखौबो जुदि नों नायोबा ओ बे मासरुमखौ ओ जाय मास रुमाव एम्फौ थबसिखौ अरखाया बे मासरुमखौ जानाङा आरो खायफा मासरुम दङना ओरैबायदि जोङो जेनेबा ओ नुफेरै जेनेबा बेखौ नोंथाङा नुफेरखायाखै दा नुफेरखायाखै नोंथाङा मिथिया जे बेखौ जायोना जाया थारमाने बियो ओ ओंखारनायनिफ्राय गोरलैयावथ' बेयाव एम्फौ जाया ओमफ्राय बोरायबा माने सेवसिगोन समाव एम्फौ जादोंना जायाखै बेखौ नाय एसेयाव नायै खायफाथ' मोनसे मोननैथो सेलांखायोना ओंखारनायनि उनाव औ दा बिदि सेवनाय खौ नुगोन नायोबा मोनथिगोन जे बेवहाय एम्फौ जादोंना जायाखै खायफा मा समाव खुसिया जाय मास मास जाया बे ' माने एमफौ जाया जोमजिया
अ अ ओमफ्राय अ आत्सा ओमफ्राय मोनसेया मा होनदोंमोन माने गोदजा ना
औ गोजा गोजा जायो बे माबाया सिं बाहागा जेनेबा मासरुमाथ' जेनेबा साथा बिायदि नालाय जेनेबा सपतानैसिम बाहागो बेबायदि आरो।
सिङाव माने गोजा जायोबाथाय ओमफ्राय सायाव गोसोम जायोबाथाय जानाङा आरो नामा
औ गोजा बा गोसोम बेफोरबायदि एसे थायो आरो
बिबा जानाङा आरो ना
औ बिदिखौ जानाङा आरो थारमाने एसे बिस गोनां जायो आरो
आद आदसा अ सोर ओमफ्राय आरो सोरबा खोनानोमोन मोनदो आरो सोरबा सोरबा बुङोजि बि मैखुमनि सि गुदि माबानि सिंनि बि साथा बायदिनि सिङाव माने आसथाम बायदि मोनसे दिरुं बायदि थायो आसथाम बायदि आसथाम सोनाय बायदि ए बेखौ बे थाबाथाय जाजायो होननानै बुङो आरोना मानसिफ्रा
औ दा बेयो माने गासिबो माबायावनो थाजोबा ओमफ्राय थायो थानाया जेनेबा खायफा बे गबराव बेरनाय बेफोरबायदियावसो बेफोर थायो ओमफ्राय जोङो दा बै जोंनि बे दंफांफोराव ओंखारनाया बेफोरावथ' बेफोर थायाना आरो दा जोङो नै दा बेगर लाबोनानै जों जायखौ जिगियाबाव जिगाबखौ रोनानै मानानै बेफोरो दानग्लिबायना बेफोरबायदि बानायोना पेकेट खालामला बेफोरजोंनोथ' बेबायदि थि थाया ना
औ खिन्टु माने ओ माने माबाखो बुङो आरो ना। जंगलनिखौ जेनेबा हारसिंनो उजिनायखौ माने बिदि बिदि आसथाम थानायफोरखो जा जायो बिदि होननानै बुङो आरो ना गामिनि मानसिफ्रा।
औ औ बे नंगौ खोमा आं बेखौ मिथिया। जायाखिजाया आ बेखौ मिथियो जे माने जेराव एम्फौ जाया। ओमफ्राय आनि बेफोरबायदिखौ जाजाया आरो बेबायदि। नो गोबां सुबुं बेफोरबायदि खहा जादों गावनि देहाया खहा जादों। सोरबाबायदिया जेबो थांदों बेफोरबायदियाव।
औ ओंखायनो माने एसे माबा मिथि मिथियाबा माने मिथिया सोंनानै जानांगौ आर ना मानसि
औ मोनथिया बुस्थुखौ जानायाव एसे सांग्रां जानांगौ आरो। थां ओंखायनो जों ए माना नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नै।
औ औ दे होमबा।